हेलौ
अ हेलौ नोंथाङा खोनादों
हेलौ
अ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
औ
औ मोजांना खबरा
औ मोजाङानो दङ
औ औ बुं नोंथां
दायो आयदाखौ नोंथाङा सायख'दो बबे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन
औ दा जोङो आयदाखौ बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैबो सावरायनो हायो जे बर'फ्रा मा मा जानानै मोजां मोनो मा मा जायो बेफोरखौ रायलायनो सावरायनो हायो औ दा जेनेबा बर' सुबुंफोरा हेलौ नोंथांनि साउन्डखौ एसे लासै लासै खोनाफैबाय थादों
आतसा आतसा अ बिदिबा बर सुबुं
औ जे बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनो नङा होनब्ला औ जेरै अनला ओंख्रि अनला खारै अनलाजों मेवा आरो दाउ सबाइ खारै सबायजों दाउ बेफोर आरो नाफाम बिदिनो गांजेमा खांख्राइ बायदि बायदि ना गुरनानै बे जानायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होनब्ला जे हेलौ
औ खोनादों
औ जेनेबा बर'फोरा गावनि जेरै ना गुरहैनाय गावनो गाव गुरनानै लायोमोन गुरनानै जेरै गांजेमा सिंखावरि खांख्राइ बायदिफोरखौ जानानै मोजां मोनो बर' हारि नङा होनब्ला जेरै साम' बेफोरखौ दा बर'नि जेनेबा गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अनला आरो दाउखौनो बुंनो हायो नङा होनब्ला। सबाइजों दाउ बेफोरखौ
सबायजों
औ औ आरो साम' आरो सबाय जानायखौबो जों नुनो मोनो बा जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो ना गुरनो थांब्ला जेब्ला फिसा फिसा ना मोनबोयो अब्ला जों बे नाखौ मेनानै जानायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनब्ला जे बर'फोरनि जानायखौ माखासे बाहागोआव रानखादों जेरै सावनानै जानाय मेनानै जानाय रुनानै जानाय थाव सेरनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोखादों बा बाहागो रानखादों नङा होनब्ला दा खायसे खायसेखौ जोङो खायसे खायसेखौ रुनानै जानायखौ जों नुयो जेरै जेब्ला खारै बाहायो अब्ला जोङो थाव होनायखौ जों नुनो मोना। मा बेयाव मा खालामो खारै होनानै ओंख्रिखौ फोमोनाय जायो नङा होनबा दा। आरो बिथिं सावनानै जानाय। जेरै नाफोरखौ सावनानै बाथोन जानाय। बेफोरखौ जों नुदों आरो एवनानै जानायावाथ एवनायावाथ गासिखौबो एवनो हायो। जेरै बायदिसिना एवनानै जानाय आरो बा मेनानै जानाय दा आं दसे आगोलावसो बुंबाय जे बर' हिनजावफ्रा जेब्ला ना गुरनो थाङो अब्ला मोनबोनाय नाखौ मा खालामो मेनानै जायो थालिर बिलयाव नङा होनब्ला बेयावनो। बानलु बायदिसिना होनानै जों मेनायखौ जानो जानायखौ नुनो मोनबोदों। बिदिनो आरो बर' हिनजावफ्रा मा खालामो आरो साम' खन्नो थाङो साम' खननानै जों साम'जों सबायखौ सबायजों बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो
उम
नोंथांमोननिथिं जायो ना जाया साम'खौ
आतसा मोजां सोंथि जोंनिथिं मिथिं साम'खौ मोनो मोननाय साम' जायो माने नोंथाङा जेरै बुंदों खोथा नाफामखौबो जोंनिथिं बानायो। नाथाय नाफाम बिदिनो आरो बिनि अनगायै जों नेसारेल जा जिनिसफोर जिरादफोर मोनो बेफोर जेरै औवा मेवाइ
औ
बिदिनो सिब्रु आरो बाय जोंनि आबादारिफ्रा जा आबाद खालामनानै फसल मोनो जेरै आलु जेसेबांखि बो बोथोर लानानै बोथोर आबादफोर थायो बेफोरखौ मावनानै जोंहा आखाइजोंनो मावनानै लानाय जायो आरो
नंगौ। उम
औ
दा बर' मानसिफ्राथ' सानै जानो जोबोद मोजां मोनो नङा होनब्ला
औ
नोंथाङा मिथि बिदिना खारैखौ माबायदि बानायो?
आं ओ खारैखौथ' गोदो आथि थालिरनिफ्राय जों बारनाय जायोमोन दाथ' सिनि सामामखौबो जों बानायनाय नुसै थिया थालिरनि बिगुरखौल' जों खारैखौ बानायनाय नुयोमोन दाथ' थालिर जायखि जाखाया थालिर बिफां नुयो आरोमा
औ
थालिरखौ जोङो गिबियाव थालिर दंफांखौ जोंङो दानफायबाय खिन्थानानै जोङो बेखौ गुसो दानसना बेखौ जिरबाय जेरै बिदिनो सिकेल बायदि जिरबाय जों बिखौ फिसा फिसा
औ
खोन्दो खोन्दो खालामनानै सान्दुंआव फोरानबाय सान्दुंआव फोराननानै बेखौ जोङो जेब्ला राननाय जाबाय बेखौ सावबाय जोङो जिगाबफोर बायदि जाहोनानै। सावनानै जोङो बेनि हांगार औ हांगारखौ ना दोननानै बेजों बेखौ दैजों आखायजों सिग्लिबाय जेरै नोंथाङा अन गुन्दै नायो
नंगौ
सिग्लायनानै जों बेखौ लद्रा लद्रा खालामनानै दोनबाय आरो जेब्लानाखि जों बेखौ सुग्लियो जेब्लानाखि जों बेखौ समाव जेब्ला जों खारै ओंख्रि जानो गोसोयै जायो ब्ला बेखौनो जोङो बेखौ दै होनानै बेखौ सरबाय आरो माने आरो जों बेखौ लानानैबो दोननाय जायो भयामफोरावहाय बेखौ जोङो गोबां मुलाम्फा दङ नोंथाङा रुख'ना खारै खारैनि रै जायोब्ला जोंहा मा मा देहानि थाखाय मुलाम्फा आरो बांद्राय जायोबा जोंहा मा मा खहा दङ?
ओ खारै जायोब्ला जोङो मा होनना खोनायो जेनेबा गेस जाया होननानै जों खोनायो उदैफ्रा माबाफोर जायोबा साफा जायो होननानै जों खोनायो आरो जुदि बांद्राय खारै जायोबा खौ मा जायो उदैया गा-गाज्रि जायो नङा होन माने मोजांबो गाज्रिबो जुदि मोजांखौनो जों बांसिन नों जेनेबा बर'फ्राथ' ज जायो नालाय जों बेयाव गोबां बिदि मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ जे देहायाहाय जेरै थाव औ नंगौ आरो नोंथाङा जे होनबाय जेनेबा नोंथांमोननिथिं ओ थालिर आथिया बिफांनि फ्रायल' खारैखौ बानायना जायो बानायनाय जायो होननानै बुंबाय ओम जोंनि थिं गोबां गोबां राखोमजों माने गोबां गोबां बायदिसिना आरो दावजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो जोङो मैथ्रु बिफांनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो जे मैथ्रु बिफांखौ दाननानै औ औ औ फिसा फिसा दाननानै खौ सावनानै खारै खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसेथिं जे सबाय सबाइ आबाद मावोब्ला बिफां थायोना औ बे सबाइखौ सावनानैबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेसर बिफांनिफ्रायबो जों बानायनाय जों नुनो मोनो आरो फारसेथिं जोङो आरो नारेंखल बिगुर नारेंखल फिथाइनि बिगुर मिथियोना
नंगौ नंगौ
औ नारेखल औ नारेंखल फिथाइनि बिगुरजोंबो जों खारै बानायनाय
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो आं बेखौ बावहाबनानै दंमोन
औ नंगौ आरो हारिया जाहैबाय माने मा गासै बर' हारिनि न'खरफोरावनो थायो बे नङा होमब्ला
थायो थायो
औ जेरै जेरै थावा थायो बिदिनो खारैयाबो थाफायो आरो
औ
आरो गोबां खारैजों गोबां जानाय खौ जों नुनो मोनो जेरै सजना बिलाइ आरो दालि बेखौबो जों खारैजों जानायखौ नुनो मोनो नार्जि गोखा बेखौबो जों खारैजों जानायखौ नुनो मोनो नारजिखौजे फाथोखौ फोराननानै जेब्ला गोरान जायो बेखौबो जोङो माबा ओ मा होनो बेखौ खारै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बे जेनेबा नारजियाथ ओ नारजि गोराना थाब रूया नालाय बेनिखायनो माने खारै होयोब्ला माने गासिबो गासैबो माबाफ्रा ओंख्रिफ्रा थाब रुयो आरो बे खोनो बांसिन खारैजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ जेरै सबायखौबो सबायखौबो खारैजों जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो मैथा गोखै मैथा गोखैखौबो जों। खारैजों जानायखौ नुनो मोनो आरो। मैथाया गोखै बारा गोखै होनानै बेयाव खारै होनानै मैथाजों नाजों जानायखौ जों।
हेलौ हेलौ
औ खोनादों। खोनादों नोंथां?
दा
औ खोनादों। फ्राय नोंस्रा बिदिनो आरो बेस जानाय लोंनायनि सायाव। माबाफोर फोरमाय थिनो गोनां एबा गोथौ मिथिनो गोनां
थ' जेनेबा बेनोसै बर'फोरनि जानाय लोंनाया।
औ बर'फ्रा थ' आबादनि गाहाय। जेराव आ पारसेनखौनो जों गावलिया आखाइजों जों दिहुननानै लायो फसलफोरखौ नङा होमबा
नंगौ
जानाय लोंनायाव जोङो हाजो सेर
नंगौ
आबाद आबादनि सायाव सोनारग्रा नङा होमबा?
नोंगौ।
बावहाय जोंहा जानाय लोंनाया गावनि आखाइजोंनो जोङो गोदोनिफ्रायनो दिहुननानै जाबोदों सोलिबोदों। हम बिदिबा नोंथांनाव गोथौ बिनि सायाव मिथिखानाय अलरेडि
जे माने बर'फोरा मा गावनि नांगौ बुस्थु गावनो जागायनानै ला नो‌ हानाय लानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। गोदोनिफ्रायनो।
औ औ
औ औ औ अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनैनि थाखाय औ दे दे